औ नोंथां हेलौ
अ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जा बिसोर
औ साबायखर नोथां साबायखर साबाय दा नोंथांना मारै खबरफोरा हेलौ हेलौ नोंथां खोनायाखै
नियालाय
औ आंना गेजेरावनो दे नोंथां मोजांबो नंद्राया गाज्रिबो नंद्राया
अ जाखांबाय ना
जाथआ खर नोंथां आं माने बायजोआवसो दोङो
उम
नोंथाङालाय जागोन जायाखै
जाखांबाय आङो
औ
नोंथांजों एसे दाव नोंथांजों एसे दावबायनायनि सायाव सावरायनो हागोन नामा उम जेनेबा दावबायनाय होनोबाथ जों मोनथियो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायावहाय बिदिनो बेरायहैनाय एब जायगा नायनाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां बिदिनोसै
दा जोङो बेफोरनिफ्राय जेनेबा दावबायनायनिफ्राय माखासे रंजानाय आरो माखासे गियान लानो थाखायबो दावबायनायखौ ज जों नुनो मोनोना
औ नंगौ नोंथां आंनि बेलायावबो आं दावबायबा माने ओ गावनि गोसोम गोसोखो थाजिम मोनहोनो आरो मायबा मोनसे सोलों थाइम मोननो थाखायसो दावबायो आं
औ औ
औ
गौ नोंथां
औ
जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंबो गोबां गियानफोरखौ लानो हायो आथिखालावथ नोङो उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौबो माखासे जेरावनाखि जों दावबायोबा बेफोरनिफ्राय माखासे गियानफोरखौहाय आरजिनानै लानो हायो आरो लोगोसे जोङो जेनेबा गो मानि मेंग्लिनाय देहा जेनेबा
औ
दुरबल मोननाय आरिफोरखौहाय बबेवहायबा दावबायहैयोबा जों मोजां मोनो आरोखि फ्रेसबो मोनबोयो नङा होमबा नोंथां उम उम रंजानायजों लोगोसे दे मा बेफोरनि जे माखासे थाखोमानानै थानाय गियानफोरखौबो जों मोनबोनो हायो
औ आथिखालावथ नोंथाङाबो मोथिखागौ जानांगौ फरायसालिफोराव माने खोनसे नङाबा खोननै ओ दावबायनो लांनाय जायो फरायसाफोरखौ
औ नोंथां ओं
जोंना फोरोंगिफो-फोरोंगिरिफोराबो मिथिगौ जे दावबायनायनि गेजेरजों जोङो बिजाबाव मोननाय गियाननिख्रुइ गोबां खम समनि गेजे रावनो मोननो हायो
ओम ओम
औ
नोंगौ नोंथां ओरैनो थ जोङो दावबायनायावहाय जों दावबायनो थाङोब्ला जों माखासे मुवा बेसाद बेफोरखौबो लानांगौ जायो बेफोरनि गेजेराव जेनेबा हमनानै लादो बोथोरखौ नायना नै अखा बोथोरावहाय जों साथा आरि आरो गोजांनाय बोथोरावहाय जों जेनेबा गुदुं जायगानिफ्राय थान-ओ-गुसु जायगायाव बेरायोबा सुइटार आरि बेफोरखौ लांफानांगौ जायो
औ औ औ औ
अ थिग बेबायदिनो जोंहा रां जानाय लोंनाय बे फोरखौबो जों लांफायोबा मोजां नङा होमबा आ बेफोरो गोनांथि खा थार जोंनो थाखाय दावबायनायावहाय ना बिनिफ्राय नोंथां एसे दावबायनायावहाय जों माबायदि जे सांग्रां थि थानांगौ बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा जों जेनेबा बबेबा मोन से जायगायावहाय दावबाय हैैयोब्ला जों बेफोरावहाय माबायदि सांग्रां जानानै जों थांनांगोन बेनि बागै एसे
औ हागोन नोंथां हागोन दा आं बुंनो थाङोब्ला दानिया गोबां लाइमोनफोरानो गारिजों दावबायो गारि होनोब्ला बाइक मटर साइकेल बेफोरजों दावबायो आरो दा दावबायनायनि बेलायाव जों जेनेबा गारि दं होननानै जेनेबा गोसा गोसायै बांद ओमफ्राय गोसायै दावबायाबा मोजां सानो आरो आं जेनेबा मोनसे थि बिबांनि गोख्रैथिजों दावबायोबा मोजां जायो आरो मानोना जोङो दावबायनायनि थाखाय जों गावनि जि जिबन बेखौ माने फोजोबस्रांना लानो लानाया मोजां नङा होनना आं सानो
नंगौ नो
औ आरो जेनेबा जोङो हाजो सायाव गाखोयोबा दावबायोबा आ हाजो ओनसोलाव गोबां अन्थाइ थायो जाय माने गोरलैयैनो ओ सरग्लाय लांनो हमो आरो ना बिनिखायनो जोङो ओ हाजोआव गाखोयोबा एसे हानि गोरा थिखौ नायनांगौ आरो अन्थाइफोरखौ गोरायै नांजाबना दोङो ना गैया इफोरखौ नायनांगौ आरो ना
हम
आरोबाव जों दावबायोबा गोबां एम्फौ एनलाजों अर जायो ओ साननानै ला नोंथाङा बबेबा जायगायाव दावबायहैबाय दा दावबायनायावनो बबेनिफ्रायबा ओ जिबौ मासे फाइनानै नोंथांखौ अरबाय अब्ला नोंथाङा जे ओ जेनेबा फाहामसालिनि बायदिसिना ओ मुलिफोरखौ लां फायाबा खैफोद फोराव गोग्लैनो हागौ बेनिखायनो जोंहा ओ दावबायोब्ला ओ मुलि बायदिसिना मुलिफोरखौ लांफानो नांगौ होनना आं सानो आरो
उम उम
दा बुंनो थाङोब्लाथ गोबां दोंबावो ओ नांगौ हिसाबै लां मानो
उम
दा आं बेखिनियावनो गोसोआव फैदों आरो आंना दा
औ नंगौ नोंथां
औ
नोङो थिगखौनो बुंदों
औ
दा‌‌ जों बेफोरनो जे जों दावबायानायावहाय माबायदि सांग्रांथि थानांगौ एबा सांग्रां जाखानांगौ बेफोरनो आरोखि आरो जों नोंगौ हाजो सायावहाय गा खोयोबा जे बियो मोनसे मिथिंगाजों बुंफबनाय हाग्रा बंग्रा बहाय जिब जुनारबो थायो नङा होमबा बेहाय नों जेरै बुं जों माबाफोर एम्फौ एनला जे अरोब्ला बिस जायो बेफोरजों जेनाखि खि मोगा मोगि जानाङोब्ला आरो बेफोरजों बारगनोब्ला जों माखासे मुलिफोरनिबो गोनांथि जायो ओमफ्राय जों बेफोरखौ लांफाखायोब्ला जोंनि मोजां आरो आरो लोगोसे जों हाजो गाखोनाय नि बाथ्रा ओंखारदों नालाय बेवहाय जोङो मा माखासे जेनेबा गाखोनायफ्रावहाय हेफाजाब मोननो थाखाय जेनेबा लावथि आरि लायोब्ला मोजां नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो जों आंनि नुनायावहाय जों जेरावखि दावबायहैया मानो जे जों जेराव थादों बेनिफ्राय जों गुबुनावहाय दावबायहैयोब्ला बै जेराव जों दावबाय हैगोन बेवहाय जे बे ओनसोलनि आबहावाया माबायदि ओम बेवहाय थांनानै जों मा रायज्लायहैगोन
औ
माबायदि जों आखल आखु दिनथि थि हैैनांगोन जे बेफोरखौहाय जों मिथिखानानै थाङोब्ला मोजां आरो
औ औ नंगौ नोंथां नांगौ
आरो जों दाउ बायनायनिफ्राय जे गोजोनखौथ जों गोजोन बांसिनानो गोजोन लानो हाखायो नङा होमबा।
औ हायो
उम गियान गियाना ओरैबायदि जेनेबा फरायसाफोरखौहाय जि जुनादसालियाव हाय दिन्थिहैबाय बेफोरावहाय जों माखासे गियान बुथुमबाय। जेनेबा साइन्स साइन्स मिउजियामावहाय दिन्थिहैबाय नङा होमबा ‌
औ औ
बेनिफ्राय जों गियान बा आरो बेनि अनगायैबो जे माखासे जायगा फ्राव थांनानै जों दावबायहैयोब्ला जों जे जायगायावहाय थानानै ओ सानफ्रामबो बेयावनो थाबाय थानानै जों बे ओनसोलनि जे बारहावाजों उम समाजनिजोंहाय जों गोरोबनानै थायो नङा होमबा
औ नंगौ नंथां नंगौ
नाथाय जों जेब्ला दावबायहैयो बै दावबायहैनाय जायगाया जे जोंनि ओनसोलनिफ्राय बिसनिया जेनेबा जानाय लोंनाय नाय थानाय आरिनाया एसेब्लाबो नि जुदा जायो नङा होमबा जेरै उम आं बेवहाय दं नों गुबुनाव दं नों थानायावहाय रायज्लायनायफ्रा एफा एनै जुदा जुदा
जुदा जुदा जायो
बुरजा जायो दा आं नोंसिरनियावहाय दावबायहैबा आं बे रायज्लनायखौहाय सोलोंबोनो हागोन
औ हागोन नोंथां हायो
थिग बेबायदिनो जे जोंबो गुबुन जायगायावहाय थाङोब्ला बिसनि थानाय जानाय माब्रै जिउ खाङो बेफोरखौहाय जों सोलोंबोनो हायोब्ला जोबोद मोजां मोनो आरोना
औ औ दा आंहा नोंथांनि सायाव मोनसे सोंथि दङमोन
औ औ दे
आ नोंथाङा जे दावबायो दावबाय एबा नोंथाङा मा मा जेनेबा मिथिंगायारि नुथाय एबा गोनोखोआरि नुथाय मा मा बायदिसिना नुथायफोरखौ नुयोब्ला गोसोखो गोजोननाय मोननाय नोंथांनि बेलायाव
आं बांसिन आंनि गोजोननाया बे मिथिंगायारि जेनेबा समायनाथिखौ आं नुयोब्ला बांसिन आंनियाव गोजोननाय फैयो आरोखि जेनै बानायनाय आरिनायनि ओमफ्राय मिथिंगायारि थाखानाय जेनेबा दै बाज्रुम बेफोरबायदियावहाय बेरायहैनो मोनो ब्ला आनि उम बांसिन गोजोननाय मोनो आरोखि आं माने मिथिंगाखौहाय बांसिन गोजोननाय मोनो आरोखि आंनि
औ आं आंनि बेलायावबो बेनो बै ओ जेनेबा मिथिंगायारि हाजो हायेन आरो दंफां लाइफां नि जेरा जिब जुनार बायदिखौ नुयो अब्ला माने गावनि गोसोनि जि हांखुर गोसो बिखौ माने थाजिम मोनो मोनो आरो गावखौनो
नोंगौ
अ
उम
ओ अब्ला नोंथां
औ औ दे नों औ नोंथांनिसिम ओ अ बे समखौ होनायनि थाखाय नोंसि नोंनिसिम साबायखर हरनाय जाब
औ औ औ साबायखर नोंथां दे होमबान न नोंथां